औ
नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथां ओ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ नोंथांजों बिदिब्ला आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायो आरो मा मा रोखोमै जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि दोरोङारि नङा होनबा नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव अनला ओंख्रिखौ माबोरै जायो होनोब्ला गिबियावनो अनला ओंख्रि जानो थाखाय जोंङो ओ अन गुन्दैनि गोनांथि जायो एबा गिबियावनो अनला ओंख्रिखौ जों माजों जाजायो होनोब्ला जेरै ओ अमा बेदर, दाउ बेदर लोगोसेनो एम्फौ लाथा बिदिनो बायदिसिना जेरै ओ बेदर आरिफोर गैयाब्लाबो जों एबा लाइ बिलाइ जों अन फाख्रि ओ बेनि उनाव आरो थाइगिर मिखि थाइगिरजों अनला मिखि बिदि जाजायो आरो दा ओ अनला मेखिखौ माबोरै जायो होनोब्ला जोङो गिबियावनो गुन्दैखौ देना लानो थाखाय जोङो अना ओ माइरंखौ नांगौमानि खिनाखौ जोंङो गिबियावनो सुनानै लाग्रोनांगोन एबा दसे सम सोमनानै दोननांगोन गुरैजानो थाखाय दसे सम सोमना दोनखांनायनि उनाव जेब्ला माइरंआ जे गुरै जायो अब्ला जों बे खौ सुखांनो दसे दैखौ थांहोनो एबा दसे सम फोराननो थाखाय जों हेगारना दोनो बेनि उनाव जोङो उवालाव एबा थबसियाव एबा थिंखियाव एबा दानि समाव जेरै मेसिनारिफोरखौ बाहायो बेफोर जोङो जोङो देनानै लायो ओ देनानै लाखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्ला जों अनमिखि संगोन ना अनमेखि संनो थाखाय जोंनो थाइगिर फिथाइ नांगोन थाइगिरखौथ' थाइगिरखौ गोरलै समावबो जाजायो एबा देर नानै मोननाय समावबो जाजायो बा मोननाय समाव जेब्ला थाइगिर फिथाइ मोननायखौ जायो अब्ला मोजांसिन एबा गोथावसिन मोनजायो आरो नोंथां लोगोसे थाइगिर फिथाइखौ थाइगिर फिथाइजों ओ नाजों अनला मेखि माबोरै जायो होनोब्ला थाइगिर फिथाइखौ लाबोनानै बेखौ ओ दानखावनानै बिखौ खंख्ला खंख्ला बोखानानै जोङो बिनि गेजेरनि मादाखौ बोखानानै बिखौ ह'फा ह'फा जों मोजाङै हानानै लायो सुनानै हानानै बेखौबो सुनानै ला खांनायनि उनाव जोङो नाजों जानोब्ला नाखौबो मोजाङै बाखिनानै एबा साफा खालामनानै जोङो गिबियावनो एवख्रानगोना लानांगौ नाखौ बिनि उनाव नाखौ एवख्रनानै बोखांखांनायनि उनाव जोङो थाइगिर मिेखि गोखैखौ गिबियावनो दसे एसे सारायाव थाव गुदुङाव एसे ओ एवग्रोनानै लानांगौ आरो मोदोमनायनि थाखाय एबा बिनि गोखै ओंखारनायनि थाखाय ओ बिनि उनाव बेखौबो एवग्रोनानै बोखांखांनानै दोननायनि उनाव जोङो ओ दै होयो दैै होनानै जोङो बिदिनो गोखै संबा लोगोसेनो जों मालाबा बायदिसिना जेरै ओ गोखैजों संबा थ' बांसिनानो ओ एवखांनानै जोङो बोखाङा लासिनो थाइगिरखौ एसे एवनानै जोङो दैखौ होखायो बिदि सङोब्लाबो ओ गोथाव मोनजायो आरो लोगोसे बिदि सङोब्ला ओ थाइगिर मिखिजों दैजों होनानै नाय गोदौनो होयो गोदौनो होनाय गोदौनाय उनाव जेब्ला जे बिनि मिखिया एबा गोखैया ओंखारो अब्ला जोङो ओ मा खालामो जा जोङो ना एवफ्रामना थिखांना दोनदोंमोन बेखौ होयो होखांनायनि उनाव जोङो ओ बेवहाय मोदोमनो थाखाय एबा गोथाव जानो थाखाय जोङो नांगौ माखिनि जेरै संख्रिफोरखौ गोथाव जानो थाखाय लोगोसेनो फानलु बानलु ओ सामब्राम पियास बायदिसिना बिदि मोदोमनाय माइ मसलाखौ जों बाहायो बेखिनिखौ मोदोमनो थाखाय होनाय उनाव जोङो ओ बेवहाय जोङो अन गुन्दैखौ सारनानै होयो आरो अन गुन्दैया जाहाथे लद लद्रा खाया बिनि थाखायनो एबा गथ खाया बिनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै सारनानै होयो सारना होखांनायनि उनाव जोङो नांगौ माखिनि एरनानै होबाय थायो आरो जाहाथे बियो ग थाखाया बिदि एरना होखांबाय थानायनि उनावनो जेब्ला गथा जायो अब्ला जोङो बेखौ खाङो आरो जेब्ला बिनि मिखिया ओंखारो अब्ला जोंना अन मिखि अनलाजों नाजों मिखिया ओ जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसो संनानै जायो अन अनला खारै आरो नोंथां लोगोसे आरो बायदिसिना जेरै गोदोनि समाव जेखाइ लानानै हाग्रानि ना गुरनो थाङोमोन सें ना गोरि ना फिथिख्रि ना मावा ना बालाबाथिया बायदिसिना बेखौ गुरनानै जायो बेफोरखौ गुरनानै एबा बेफोर नाखौ जाय आरो साबसिन गोथाव जाबोयो नाथाय दानि समावथ' एसेबां गुरनाय बेफोरबायदि नागिरनाय हुदाखौ एसे खम नुयो अब्लाबो जेरै बाजाराव एबा दैखरफोराव नाय नाफोरजोंनो जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ माबोरै जायो एबा माबोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादोंबा?
औ खोनादों।
औ ओ जोंनि ओनसोल सोलावबो अनला ओंख्रि बुङोब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरैबायदि जानाय जायो बिब्दिनो जोंनावबो जानायखौ ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ जोङो अनला खारैखौ जानोब्ला गिबियावनो ओ माइरंनि गोनांथि जायो। ओ जोङो माइरं खौ दसे सम दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला जोङो माइरंखौ बोखांनानै ओ उलार बा दिंखियाव देयो आरो जायफ्रा बेफोर गैया बिसोरो थबसि बा मेसिनफोरावबो देनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो अनलाखौ ओ गोखैबो जायो ओश्रथाइगिर आरो खोरदै बे थाइगिरनि बिबारफोरजोंबो ओ अनला मेखियो होनानै जायो आरो जोङो ना होनानै। आरो बेनि उनाव जोङो अनलाखौ औवा मेवाइजोंबो जायो। ओ बेखौ जानोब्ला जोङो गिबियावनो ओ औवा मेवाइखौ जोङो एसे ओ खारै होनानै रहायग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव दै होनानै जेब्ला बे गोदौवो अब्ला जोङो देना लानाय माइरं गुन्दैखौ जोङो आखाइजों एसे एसे सारनानै होना एरै एरै होबाय थायो आरो। ओ जाहाथे बे माइ रङा गथा खाया। बेनि उनाव जोङो गोसो बायद दि जोङो अमा बा दाउ बिदि ओ होनो हायो आरो बेफोरखौ होनोब्ला गिबियावनो बेखौ थावजों एसे एवफ्रांग्रोनानै लायो। बेनि उनाव जोङो माइरंआ एसे ओ अनलाया जेब्ला मोजाङै गोदौवो बेखौ बेदरखौ होनाय जायो आरो। बेनि उनाव बायदि ओ मसलाबो होजायो। जेरै सामबोद ब्राम आरो खासिथारि धोन्दिया बायदिखौ होजायो आरो। जोङो अनलाखौ सामुजोंबो जानायखौ नुदों आरो ला थाजोंबो जानायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव बासिगि बायदिजोंबो जोङो जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
उम।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नारजि मैगंखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
उम। ओ नारजि मैगंखौ माबोरै सङो होनोब्ला गिबियावनो नारजिखौ जोङो ओ फाथोनिफ्रायसो नार्जि जायो नङा होमबा नोंथां फाथोनिफ्राय गिबियावनो फाथोनि जा गोरलै बिलाइ बेखौ जोङो बिजौखौ जायो एवनानै जायो एबा अमा बेदरजों जों बांसिन जानायखौ नुयो एबा ओरैनोबो जायो आरो जेब्ला बे गोरलै थायो अब्ला जों बेखौ फाथो महरै बुङो एबा फाथो महरै सिनायथियो ओ जेब्ला जोङो बेनि बिलाइखौ खानानै ओ फोरानो अब्ला जोङो बेखौ फोरानखांनायनि उनाव बे गोरान बिलाइखौ जोङो नारजि महरै जे फाथोखौ जोङो गावबागाव न'खरावबो गायनानै फोनानै लायो नङाब्ला जोङो हाथाय बाजारावबो मुथा फाननायखौ मोनो बेखौबो जोङो बायनानै लाबोयो। दा फाथो एबा नार्जिखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोङो नार्जि बिलाइ गोरानखौ जोङो सङोब्ला गिबियावनो जोङो बेखौ ओ दैयाव दसे सम सोमना दोननाय जायो। मानो सोमो होनोब्ला बेनि जा गोखा थायो नालाय बे गोखायाखौ खारनो थाखाय जोङो दसे सम सोमना दोननाय जायो। बेखौ सोमना दोननायनि उनाव जोङो ओ मोजाङै बेखौ सेग्लि सेग्लि सुनो नांगौ मानोना बिनि गोखाया ओ बांद्राय जायो नालाय बेनि थाखायनो बेनि गोखाया खारनायनि थाखाय जोङो मोजाङै सुनानै लाग्रोनांगौ। बेखौ सुखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो ओ नार्जिजों अमाजों जागोन अब्ला जों अमाखौ गिबियावनो एवनानै लाग्रोनांगौ मोजाङै मोननाय बायदिखौनो एवग्रोना लानांगौ बेखौ ओम माइ मसला, पियास, सामब्राम, हाइजें बिदि बायदिसिना होनानै अमा बेदरखौ जों मोजाङै एवनानै लाग्रोयो। एवनानै ला खांनायनि उनावहाय जों बेवहाय ओ नार्जि बिलाइ गोरानखौ होयो सुनानै दोननाय नार्जिखौ होनायनि उनाव जों बेवहाय ओ खारै होयो खारै संख्रि बिदि होयो होनानै जों बेवहाय दै होयो नोंथां। दैखौ जोङो नांगौ मा खिनिखो होयो एसे जेसेबांबो बुरजा दै होनो नाङा मानोना बुरजा दै होयोब्ला ओ नारजि मैगंआ गोथाव जाया आरो। बिदिनो नांगौखिनिखौ जोङो होयो होनायनि उनाव जेब्ला मोजाङै गोदौनानै ओ गथा जायो बिनि महरा मोजां जायो एबा मोजां माने गोथाव मोदोमो एबा गोथाव जायो अब्ला जोङो होमबानिया बेखौ ओ साखि नायनानै बेखौ ओ खांङो आरो नोंथां। बिदिनो नारजि मैगंखौ नारजि बिलाइ गोरानखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बिदि जायो लोगोसेनो ओ बिनि गोथां बिलाइखौ जोङो बिजौखौ जायो बिजौखौ जोङो ओ अमा बेदरजोंबो एवनाय जायो एबा जोङो ओरैनोबो ओ एवनानै जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
उम।
नोंथांमोननि ओनसोलाव सामु ओंख्रि खौ जायो ना जाया नोंथां?
उम बिदिब्ला जोंना समावबो जानानै फैबाय नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि ओ बेखिनियावनो आयदाखौ फोजोबथ'नोसै नामा
गोजोननाय थाबाय नोंथां।